हेलौ नों
अ हेलौ नोंथां
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों थां खोनादों औ खुलुमबाय नोंथां नोंसि
औ नोंथां मा खालामगासिनो दङो
आं दा नै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो।
अ नोंथांजों मोनसे गोनां खोथा सावरायनो होनना सानदोंमोन आं नोंथां
औ हागोन ए रायज्लायनो हागोन दे। जेबो उसुबिदा गैया।
जेनेबा जोंनि जि आबहावाया बेयो सानफा एफा गाज्रिनि सायाव गाज्रि जालांगासिनो दा नोंथां बेफोरनि सोमोन्दै सि से नोंथांजों सावरायनो सानदोंमो आं सावरायनो हागोन ना नोंथां? औ अब्ला नोंथांनोनो फोरमायग्रोनोस नामा आबहावाखौ जोङो माबोरै संरैखा खालामनांगौ
औ हागोन दे जागोन दे।
आबहावाया जोंना माबोरै गुबुंले जालांगासिनो बेनि सोमोनदैोंथांनो फोरमायलांसै आरो आं होनबाना
औ जागोन दे।
औ गिबियाव होमबा आङो आबहावा गुबुंले जानायखौनो बुंग्रोनोसै। आबहावा गुबुंले जानाय बुङोब्ला जोंहा आबहावाया जोंना जि थांना थानायाव गोबां जेंना नुजाथिनायखौ जोङो बुंनो हायो। आबहावा बुङोब्लाथ' जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां हाजो हाला मानसि दोमसि जिब जुनार बेफोरखौ लानानै जोंहा मोनसे आबहावा जायो नालाय
औ औ
बेनिखायनो बेहाय जोंहा मा होनदों आबहावाया गाज्रि जानायनि माखासे जानायफोरा जाहैबाय जोंहा गोबां बिबांनि बिफां लाइफांफोर दानफायनाय। बे गोबां बिबांनि बिफां लाइ फांफोर दानफायनायनि जाउनाव जोंहा आबहावाया गाज्रि जायो ओमफ्राय जोंहा जि गोबां बिबांनि कलकारखाना बा दारिमिनफोराव गोबां बिबांनि मुवा बेसाद दिहुनथाय दिहुननाय बेफोरावबो जोंहा आबहावाया गाज्रि जायो। आरो बेजों लोगोसे आबाद फोथाराव गोबां बिबांनि एम्फौ फोथैग्रा मुलि हासार बा रासायनारि हासार बा एम हाग्रा फोथेग्रा मुलि बेफोर बाहायनायखौबो जोंहा आबाव हाबहावाया गुबुंले जायो। बेजों लोगोसे सुबुं मोनसे जिमा बांनाय सुबुं अनजिमा बांनायाथ' जोंहा बेहाय मै खोमै बाहागो लायो बे आबहावा गाज्रि खालामनायावहाय। बेजों औ आमफ्राय बेजों लोगोसे बुंनो थांङोब्ला जोंहा गोबां बिबांनि गारि मथर बाहायनाय बे गारि बाहायनायनिफ्राय ओखारनाय उखुन्दैया जोंहा आबहावाखौ गाज्रि खालामनायाव मैखोम बाहागो लायो आरो बेबो
औ
बेफोरखौ जोंहा होबथानायनि माखासे लामाफोरबो दङ बेफोरखौ जों होबथानो होनोब्ला मा खालामनांगौ ओ जोंहा गोबां बिबांनि बिफां लाइफां गायनांगौ जुदि सासे सुबुङा फांसे बि बिफां दानफायोब्लाथाय फांनै बिफां गायनांगौ होनना जोंहा बुंनाय दंखायो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ बेयो नाथाय बे बेफोर हाबाखौ जों मावनायखौ नुनो मोना आरो
औ
औ जोंहा बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंहा आबहावाया मोजां जायो जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो हां लानायाव अक्सिजेन गेसखौ लायोोना हगारनायाव कार्बन-डाइ-अक्साइड गेसखौ हगारो थिग बेबायदिनो मा खालामो बिफाङा बेनि जोंनि उल्था आरोना बिफाङा हां एंगार गारनायावहाय अक्सिजेन गेसखौ एंगारो आरो हां बोनायावहाय कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ बोनानै लायो जायनि थाखाय बिफां लाइफाङा जों जिबि जुनार थांना थानायावहाय गोबां बिहोमा होयो आरो औ ओमफ्राय बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो जोंहा नांगौ बिबांनि अखा हानायखौ जों नुनो मोनो जुदि बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा मा जायो जोंनि बे बुहुमा रानस्रावबो जालांनो हागोन नौ आरो दाथ' आथिखालाव नुनो मोनो जोंहा बुहुमनाङैनो बिदुं बांनाय होनो जाय औ बे बेफोरबो जोंहा सानफा एफा बिफां लाइफां खमायनायनि जाउोननाव बुहुमनानै बिदुं बांनाया बांबोगासिनो दङो औ बेनिखायनो जों बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो आं जि आं बुंदोंमोन माखासे दारिमिन फोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो गारहरनाय दै गाज्रि बेफोरजों जों आबहावा गाज्रि खालामदों बा गुबुंले खालामदों होननाया बेहायाबो नंगौ जोङो माने जोंहा सुबुं अनजिमाया गोबां बांबायना जायनि थाखाय जोंहा दिहुनथाइफोरखौबो गोबां नांगौ जायो बेनि थाखायनो ओ जोंहा बेबायदि दिहुनथाइखौ खमायनांगौ होनना आं सानो आरोना बारा बांसिन बारा दिहुननाङा थिग बेबायदिनो गारि मथर बाहायनायनि बेलायाव फैयोब्लाथाय मा होनदों जों गंसे न'खरावनो गारि मथर थरखौ जोङा गंथाम गंब्रै गाहाम बाहायनायखौ नुनो मोनो बेबायदि गंसे न'खरानो गंथाम गंब्रै बाहायालासिनो गंसेफोरल' बाहायोब्ला मोजां जायो बा आबहावाया जोंहा दिदोमथियाव थागोन होननानै आं सानो सानो आरो गारि मथरखौथ' जोंहा पेट्रल बा डिजेलजोंसो ओ सालायनाय जायो नालाय बे पेट्रल बा डिजेलजों सालायनाय गारिया जोंहा गोबां बिबांनि उखुन्दै ओंखारहोयो जाय उखुन्दैआ
औ औ
बुहुमबा मिथिंगानि थाखाय गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो औ बेनि सोलाय जोङो मा खालामनो हायो जि गारि मथरखौ मोब्लिब गोहोजों खारग्रा गारि मथर जों दिहुननो हायो बा आरो जोंहा मिथिंगायारि गेस जों खारग्रा गारि मथरखौ जों दिहुननो हायो आथिखालावथ' जोंहा ओ बेफोर गारियाथ' ओंखारखाबायानो नाथाय एसेबां बायनायखौ जों नुनो मोनाखै
औ
ओमफाय औ जोंहा बे जे निजा थांलाय फैलाय गारिखौ बाहायालासिनो फ्राय जोङो ओ जोंहा रायजोनि थाखाय मोनसे थांलाय फैलाय गारि थाखायो जेरैहाय बासफोर माखासे गारिफोर थायोना भारा गारिफोर होनना बुङो जों जायखौ बेफोर गारिजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला जोंहा जि गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा बेयो खम जागोन आरो जि गारि निफ्राय ओंखारनाय सोदोब बा पेम्फा गाबनाय बे फोरो साउन गुबुं होनाय बेफोर जोंहा खम जागोन होनानै आं सानो सानो आरो आरो गोबां सुबुंफोरानो जोंहा मा खालामो दि दैमा दैसाफोराव नाङै मुवा गेसाव बुस्थु बा जिब जुनार थैनाय बेफोरखौ फबा बालानानै गारहरला बायो ना? बेफोरजोंबो जोंहा मि मिथिंगानि गेसाव गाज्रि मोनामनायफोरा गोसारनो आरो जायजों जोंहा बेराम आजार सोमजिनो हागौ आरो बेफोरबायदि जायोब्ला जोंहा मा जायो जोंहा हांलानायनि बेमार जायखौ जों आस्थोमा होनना बुङो। बेफोर बेरामाबो सोमजिनो हागौ आरोना। आरो आथिखालावथ' गोबां सुबुंनानो आस्थ थोमा बेमार होननायखौ जोङो नुगासिनो बा जाबोगासिनो गोबां सुबुंनियावनो औ बेजों लोगोसे जोंहा प्लास्टिक बे प्लास्टिक बाहायनायाबो जोंनिया मिथिंगानि थाखाय जोबोद खहा गोनां आरो औ माने बे प्लास्टिकखौ जोङो खम बिबांनि बाहायोब्ला मोजां जायो होनना आं सानो। जेनेबा हाथाय बाजारफोराव थाङोब्लानो नोंथाङा मोनसे मुवा बेसादनि अनगा मोनथाम मोनब्रै मुवा बेसाद बायोब्ला बे मोनथाम मोनब्रै मुवा बेसादजों लोगोसे जोंहा मोनथाम मोनब्रै प्लाटिकआ फैफायो नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नंगौ।
जुदि प्लास्टिकखौ ओरैनो गारलाबायोब्ला मा जागोन बे प्लास्टिकखौ सोरखिनानैथ' बिफां लाइफांफोरा रज'नो हाया जाहैबाय जायनि थाखाय बिफां लाइफांफोरा खम जागोन आरो बे प्लास्टिकआथ' जोंहा सेवनानै थांगारग्रा बिस बुस्थु नङा औ बिदिनो जोङो मा खालामनो हायो बे प्लास्टिकनि सोलाय जोङो लोगोसे माखासे न'निफ्रायनो मना बायदिसिनाफोर लांखायोबा मोजां जायो आरो नोंथां। औ आरो बुंनो थाङोब्ला प्लास्टिक प्लास्टिकखौ सावोबा जोंहा गोबां गाज्रि गेस ओंखार जेरै कार्बन मन अक्साइड कार्बन मन' जोंनि मिथिंगाजों गोरोबफानानै गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैखायो।
औ
औ आरो आथिखालाव जोंहा साननि बिदुं बांनायजों मा जादों जोंहा अजन लेयार होननाय थायोना मोनसे बे अजन थाखो बे अजन थाखोआबो जोंहा मा जाबोगासिनो सानफानि उनाव सानफा जाम्बोनो हमगासिनो जायजों जोंहा फान्थाव गाब सोराङा साननिफ्राय जोंनि बुहुमाव दडाइरेक्ट गोगलैफैयोबा जोंनियाव मा जागोन जोंनि बे सुबुंनि देहायाव नांफैयोब्ला जोंनि सुबुंनि मोदोम बिगुरफोराव माखासे। बेराम आजार सोरजिनो हागौ केन्सारफोरा जानो हागौ आरो नोंथां। बेफोरखौ होबथारानायनि गुबै राहायानो। जाहैबाय जों बेफोरखौ बाहायनाय दिहुनथाइफोरखौ खम खालामनांगोन आरो बिफां लाइफांखौ गायनांगोन। बेखौ जोंङो गामि गामिफोराव सांग्रांथि मेल लानानै बेफोरनि सोमोन्दै बुजायना होयोब्ला बेफोरखौ गासैबो ओ जि। खौ बासायनाय बेयाव बाहागो लागोनखौ आंङो सानो आरो नोंथां। ओमफाय नोंथांङा आंनो बेफोर बिदिनो माबाफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नामा जेनेबा नोंथांमोननि जायगायाव बिदि दावबायग्राफोर जायगा दं नामा?
औ जोंनि खाथियाव साखाथियाव नै मोनसे मानास हायमुआरारि हाग्रामा होननाय मोनसे बुहुम नाङैनो मुंदांखा हाग्रामा दनङ नोंथांङा मिथिगोनना मिथियाबा।
औ मिथिगौ नोंथां मिथिगौ नाथाय आं थांफेरनाय जायाखै नोंथांङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा
औ औ हागोन आं एसे खा फोरमायथिना होनो हागोन बे मानास हाहुंङारि हाग्रामाया औ जागोन दे बे मानास। हायुङारि हाग्रामाया जोंनि बुहुमनाङैनो मिथिजानाय मुंदांखा मोनसे हाहुंङारि हाग्रामा आरोना मानासा मानासखौ खौ जिगुजौ गुजि मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन आरो ना । बे मानास हायुंङारि हाग्रामाखौ बे मानास हायुंङारि हाग्रामाया मानास संरैखाथि होनायनि थाखाय जोबोद मुंदांखा आरोना। बुहुमनांङैनो मानास महरै रैखाथि होननि थाखायनो बे मानास हाग्रामायाव गोबां रोखोमनि बिफां-लाइफां जुब-जिब जुनार दाउसिन-दाउला मुलि-मुलि जाग्रा लाइफांफोरखौ बुहुद मोननाय जायो आरोना बेनि थाखायनो बेवहाय गोबां- गोबां हादरफोरनिफ्रायबो माने दावबायनि थाखाय फैयो आरोना नायनो थाखाय फैयो माने। बे मानास हाग्रामायाव माखासे जेरै एसियाननि मैदेर सनालि मोख्रा बिब्दिनो मैसो हाग्रानि मैसो। दैनि मैसो बेफोरबायदि मोननाय जायो आरोना आरो गोमा लांनो हमनाय बै मोनसे रोखोमनि दाउ दं दाउ थिलिं बुंनाय बुंङो बेखौ बेफोरखौ मोननाय जायो बे। मानास नेसनेल पार्क होननाय बे मानास हायुंऔऔङारि हाग्रामाया जोंहा सिजोन थायो आरोना मोनसे बे सिजोनआ जाबाय नभेम्बरनिफ्राय एप्रिलसिमनि गेजेराव माने दावबायारिफोरा खोब फैयो आरोना नायनो माने बेहाय माने नों बे मानास । हायुंङारि हाग्रामाखौ नोंङो नायनो गोसो दंब्ला माने हाग्रामायाव बेरायनो थाखाय मोनसे जिब साफारि बुंनाय थायो आरोना बेखौ नोंङो रांनि दारै थांनो हायो आरो मैदेर मैदेरनि दारै हाग्रामाखौ फुरा बेरायजोबनानै नायनो । हायो माने मैदेराव गाखोनानै
नोंथां बेनि थाखाय जोंथ‌ एकस्रा ओ रां होनांगोन दा नोंथां ओमफाय बिदि मैदेर गाखोनाय ओमफाय बै जिबसि थि गाखोनाय बेफोराव बेसेबांसो रां खरसा जागोन बायदि नोंथां?
अ मैदेर गाखोनाय जिबसि गाखोना माने बेयाव मोनसे फिसा फिसा रेन्स गावबागाव थाखायो नालाय। जेनेबा बे हायुंङारि हाग्रामाया मानासा मोननै रेन्सावआव बाहागो खालामदों माने। बोरै मोनसे फानबारिखै बासबारि रेन्सनि मोनसे दंङ ओमफाय मोनसे नै जोंनि साखा थानो जाय गंसे जिपसियाव थांङोबा जेनेबा साब्रै साबा मानसिजों थाम रोजा बा ब्रै रोजा बिब्दि नांगौ आरो ना बिब्दिखौ लायो माने ।
अ
खो लायो आरो बिहाय माने फरेस्ट गार्ड बे माने मोनसे फरेस्ट गार्ड थायोना बिसोरखौ माने रैखा थिनि थाखाय लांफानांगौ जायो बिस बिसोरबो एक्सट्रा फिस होनांगौ जायो माने
अ इसोरनो बेसेबांसो होनांगौ नोंथां?
बिसोरनो ओरैनो बाजौसो होनांगौ बाजौ बा द'जौसो बिदिनो मायने। बिदि ओमफाय बेै मैदेरनियावबो बिदिनो थिखानाय रोखोम थायो सारि हाजार बा पास हाजार बिदिनो बा रोजा बिदिनो माने बेहायबो बेहायबो माने एसे सेफटिया जासिनो नालाय बे नि थाखायनो बेवहाय नोंङो दावबायनो हागोन गोबां गोबां रोखोमनि मुलिफोरनि लाइफांफोर मोननाय जायो जेरै खिफिलेवा माबा माबि बिदिनो माना मुनि बुहुद जायफोर बुस्थुआ जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरोना बेफोर बुस्थुखौ मोननाय जायो माने बिदिनो बे जोंनि मानास हाग्रामायाव गुबुन गुबुन हादरफोरनिफ्राय बेरायनो फैयो मायो बिब्दिनो बेहाय थसेयारि गंयारि मोननाय जायो माने थसे गंयारि गान्दाबो मोननाय जायो ।
औ जायो जोबोद मुंदांखाना जोंनि आसाम हादोराव
थसे गंयारि गान्दा बे मोननाय जायो आरो ना। बेखौ नायनो थाखायनो गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय दावबायफैयो मानसिफोरा बेवहायनो माने जोंनि जायगानिफ्रायबो मुंदांखा जानानै थांङो माने
औ औ
बिदिनो आरो नोंथांङा माबाफोर मिथिबावनो लुगैदों नामा आरो
नोंथांङा जि फोरमायलांबाय नोंथांमोननि बे ओनसोलावहाय मा मा दाउफोरखौ मोननाय जायो? नोंथां
बेवहाय जों नै दाउ बुहुद रोखोमनि दाउ मोननाय जायो बिदिनो आंथ' बारा मिथिलायलांला नालाय बुहुद दाउ थिलिं दाउ जाय दाउआ माने बुहुमनिफ्राय गोमालांनो हमदों माने । दाउथ्रिलिं होननाय मोनसे औ बेखौ माने इंराजियाव गल माबा होनाय जायो । बेंगल प्ररिखान होननाय बुंनाय
औ औ
बेखौ मोननाय जायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि दाब' दाउस्रि अनेक अनेक जाय बुस्थुआ माने आबहावाखौ माने रैखाथि लाखियो आरोना गेसाव गोफोन जानानै बे दाउखौ मोननाय जायो माने बेफोर दाउफोरखौ मोननाय जायो। बिदिनो जायफोर मुलिफोरखौ मोननाय जायो माने मुलि बानायनो हानाय जेरै माना मुनि बिदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि मुलिफोर अजा आरि बेफोरखौ मोननाय जायो माने बिब्दिनो गोबां रोखोम रोखोमनि नोंथाङा जोंनि बे मानासाव बेरायफैनो गोसो नामा?
थांनोथ' गोसोमोन नोंथां ओमफ्राय आं खोनादों माबेबा माबेबा समावहाय बन्द' थायो बबेबा समावहाय खुला जायो। बे सोमोन्दै एसे फोरमाय होनो हागोन नामा?
अ बन्द'आ माने एप्रिल मे मेनिफ्राय सेप्तेम्बरहालागै माने अफ सिजोन थायो माने बेयाव माने रानस्रावफोरजा बा माने हाग्रामाया रानस्राव जायो नालाय
औ औ
हाग्रामाफोरा माने अरनबारिफोरा दै गैयि रानस्राव जायो माने बेफोर जायगायाव। माने जि जिब जुनारफोराबो खाथियाव थाया माने। जोबोद गोथौ गोथौआव थाहैयो माने नोंथाङा बेरायनो फैयोबाबो माने बे रानस्रावखौसो नुलांगोन आरो ना बारा माने बेयाव माने